नों खोनादों औ नोंथां माबोरै दङ ओरैनो नोंथांनि खौरांफोरा
ओ दासान्दि आङो मोजाङैनो दङ नोंथां नों
औ नोंथां आंबो ओरैनो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो आंनि नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो दामग्रा देग्राखौ मा बायदि बानायोमोन बा जोंनि दामग्रा देग्राजों माजों मा खालामो बा जोंनि औवाजों मा मा बानायनाय जायो दंफांजों मा मा बानायनाय जायो बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनो नामा नोंथां
औ दे नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथां नोंथां जोङो दामग्रा देग्रा होनोब्लाथाय जोंनि जोबोद ओ मिलौदो देंखो गोनां ओ आगजुफोर नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
फोरजों ओ ओरैबायदि गोदै मेथाइ बा गोदै देंखो बोनो हायो बेफोर दामग्रा देग्राजोंनो नङा होमबा नों थां ओं बेफोरो दामग्रा देग्राया जोंनि ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेफ बे दामग्रा देग्राफ्रा जोंनि गोदोनि सुबुं फोरानो आबै आबौमोना गावसोरनो आखाइजोंनो बानायनानै गालांनाय बेफोर दामग्रा देग्राफोरा नङा होमबा नों थां औ नोंगौ जोंनि ओ दामग्रा देग्रायाथ गोबां दङ ओ गिबियावनो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंना सेरजा दङ नङा होमबा नों थां सेरजा लोगोसे खाम दङ, सिफुं दङ, जाबख्रिं, जथा बेफोर देंखो ओ बेफोर दामग्रा देग्राजोंनो जोंनि ओ जोंनि सुखु दुखुनि माखासे ओ सुखु दुखुफोरखौ जोंनि गोजान खालामोबा जोंखौ गोजोन होयो बेफोरनि देंखोआनो नङा होमब नों
औ नोंथां
दा आं नोंथांनियाव बुंनो ओ सोंनो लुबैदों बा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जे बेफोर दामग्रा देग्राफोरखौ मानिफ्रायबा मा ओ मा आगजुनिफ्रायबा बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ नोंथां दा जोंनि बर र'नि ओ दामग्रा देग्रा बा दामजु फोरनि गेज जेरावहाय ओ आं मोनथिनायाव नोंथां जोंना बर'नि दामजुफोरा जाहैबाय जोंना खाम, जथ था सिफुं, जाबख्रिं, गंगोनायाबो जों निनो दामजु नङामोन होनब्ला नों थां। दा बे गंगोना सि फुं बे फोर गासैबो जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि दामजुफोर। दा बेफोर दामजुफोर दामजुफोरखौ बबेनिफ्राय बानायनाय होननानै बुङोब्ला जों बांसिनानो दं फां आरो औवाखौ लानानैनो जों बेफोर गासै दामजुफोरखौ बानायनाय जायो नोंथां जेरै जोंना खाम खामाबो जोंना दं फांजोंनो बानायजानाय बेनि उनावहाय सिफुंआबो जोंना औवाजों बानाय जानाय ओ जाबख्रिङा जाबख्रिङा जोंना जाबाय दंफांजों बानायजानाय थरखा दोङो जोंना दामजु मोनसे बे थरखायाबो जोंना औवाजों बानाय जानाय। बेनि उनाव
गौ नोंथां।
ज'था होननानै बुङोब्लाथाय जोंना ज'थ थाया एसे दं फां आरो औवाजों बानायजानाय नोङा। बेयो मोनसे आलादा आगजु बेयो ओ बेखो जोङो ल'हा होननानै बुंगोन जायखौ सोर होननानै बुङो बे सोरनिफ्राय बानायजानाय आरोखि। दा बेबायदिनो जोंनि दा दामजु बेफोर दामजुफोरखौ जोङो लानानै बर' हारिया मोनसे मा? ओ मोसानाय मुस सुनाय बेफोराव जोंङो बेखौफोर बाहायनाय जायोें दें खोबोनायाव आरोखि नोंथां दा बेफोर दामजुफोरखौ जोंङो गासै बयबो ओ बर सुबङानो दामनो रोंजोबा अदेबानि जों बेखौ सोलों रोंग्रोनांगौबो जायो आरो। थां बेखौ दामनो थाखाय जों सोर सोलोंग्रोनांगौ जायो जेरै बेरै खाम थाखाय जोंङो खाम दामनायखौ सोलोंना लाग्रोनो गोनां जायो सिफुंखौ सुनो थाखाय जोंङो सि फुंखौ जोंङो मा खालामग्रोनांगौ नोंथां सुनो थाखाय जोंङो सोलों ग्रोना लानांगौ दा थिग बेबायदिनो सोलोंनानै लाख थांनायनि उनावसो जोंङो बे फोर दामजुफोरखौ जोंङो दामनो हायो आरोखि दा बे दामजुफोरखौ दामग्रा फोरा जोंना मा ओ नोंथां बे दामजुफोरखौ दामनानैनो जोंनि खायसे खायसे ओ बर' सुबुं फोरा मा ओ जिउ खुंगासिनो थामिनबा बे दामजुफोरखौ दाम नानैनो गोबां माने रां आर नानै गावनि न'खर खुंनायाव हेफाजाब लागासि नो बा मदद मोनगासिनो नोंथां रां आरजिगासिनो बे फोरखौ दामजुखो दामना दा बेबायदिनो ओ बर'नि दामजुफोरखौ जोङो जेरैबादि सिफुंखौ आङो बुंनोसै दि नोंथां दा बे सिफुं होननानै बुङोब्ला जोंना सिफुङाथ' औवाजों बानायजानाय होनानै आङो दहै सिगाङावनो बुंग्रोबाय नोङा होमबा नोंथां दा बे सिफुं होननानै बुङोब्ला जोंना सिफुुंआ एसे गथा औवानिफ्राय जायो जेराव सिङावबा जोंनिया फमफ्ला जानांगौ बे दामजुखो बानायनो थाखाय बे फंफ्ला जानांगौब्ला बे सिफुुङावहाय जोङो मा मोनबा गुदुं जोङो फलंनानै बा सफ्लंनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां।
नोंथां औ।
औ बेनि उनाव जोङो बेखौ गुस्थिनि गेजेरजों। बा गुस्थिनि हेफाजाबै जोङो बेखौ दामनाय जायो नों दा बेै ओ खाम होननानै बुङो जेराव जोङो बे खामाबो जोंना बर'नि मोनसे। एंगारनो हायि मोनसे दाम जु बेनि गेजेरजोंसो जोंनि मोसानाय मुसु नाय गासिबो जायो आरो नोंथां बे थरखा थरखाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो औवाखौ जोङो गेजेराव सिं खावनानैहाय जोङो खावनै बाहागो। खालामो। मोननै बाहागो खालामनानै जोङो बेखौ दामनाय जायो नोंथां दा बेफोर दामजुफोरखौ दामनानैनो जोंनि बर' हारिया मोनसे मा दङ। सिनायथि दङ जे बर' हारियाबो जोंना दामग्रा देग्रा दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुफोर। बे दामग्रा देग्रा आगजु आगजुफोरखौ लानानैनो जोंहा। बर'मारि बर' माहारिया जोबोर गोग्गाथाव। जेराव गंगोना होननानै बुंदोंमोन जे ए दामजु नोंथां। बे गंगोना दामजुआबो जे जोंना। औवाजोंनो बानायनाय दा बे दामजुफोरखौ लानानै गोदोनि दामजु आरो दानि समनि दामजु बा गोदोनि समनि बा दानि समनि बर' माहारिनि दोरोङारि दामजु जुनि गेजेराव नोंथाङा माबाफ फोर सोलायनाय नुदों नामा? बेनि सोमोन्दैसो इसे फोरमाय जानो लुब बैदोंमोन नोंथांखौ
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो गोदोनियानो दानि दामजुफोराथ' सोलायनायखौ जोङो बिदि नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला जोंना गोदोनिफ्रायनो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरो जोंना बर'नियाव दंखायो नङा होनोमबा नोंथां? औ जोङो बेफ फोरखौ गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोगासिनो दासिमहालागै आथिखालाव नाथाय जोङो सोलायनाय बेफ खौसो नुनो मोनोदि जोङो खाम जथा सिफुं सेरजाफोरखौ जोङो बांद्राय खोनानो मोननाय न मोनला आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंना ओ दानि मुगायाव जोङो ओ दो मा होनो बेखौ बक्स बायदिसिनावसो जोङो गानखौ बा मेथाइखौ जोङो दामनाय खो ओ दामनाय जायो। जे जोङो रेकर्ड खालाम यि बेखौ खालामनानैसो जोङो दामनाय जायो नाथाय जोंनि गोदोनि समावथाय जोङो ओ जोङो मोगथाङावनो जेबा गानखौ बा बेफोर ओ दामजोफोरजों जोङो दामनानै मेथाय रोजाबनायफोरखौ बा रंजानाय बाजानाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां जोङो बेखौल' सोलायनो नुनो मोनदों। नाथाय दामजुफोरखौ जोङो सोलायनो नुनो मोनाखै आरो नोंथां। गोदो जों जेरै खाम दामोमोन दासिमबो बिदिनो खाम दामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। सिफुंआबो जोंना दंखायोमोन। आरो लोगोसे सेरजाफोराबो नाथाय जोङो सेरजा दामनाय खौ बांसिन खम नुनो मोनो आरो नोंथां जों गोदोनि समाव उम सिबि-सेरजा दामनाया गोबां दङमोन ओ नाथाय दा बिदिनो एसे-एसे गोमालांनो हमगासिनो मानो होनोब्ला जोंनि सोलोंनाया जोबोद खम जालांगासिनो दामजुखौ जों माबायदि दामनांगौ बेफोरनि सायाव सोलोंनाया गोबां खम नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंथां
गोन आरो बेफोरो औ नोंथां जोंनि दामजु देमजुआ ओ जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ माखासे जोंनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय बेफोरखौ देंखो बोनानै ओ जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो आरो नों थां गोबां ओ मिलौ दो देंखो बोयो आरो नोंथां जोंनि ओ बांसिन दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बेफोर जोङो बांसिन बैसागु बा माबा मोनसे ओ रं जालि फोरावनो नुनो मोनो ओरैनो जोङो नुनो मोननाय जालिया आरो नोंथां जोङो बांसिन ओ हाबाफोराव खाम दामनायफोरखौ नुनो मोनो सिफुं दामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
गाबनाय जायो बे समाव जोङो सेरजा दामनायखौ नुयो सिफुं दामनायखौ नुयो खाम दामनायखौ नुनो मोनो आरो लोगो ओ आरो लोगोसे जे जथा दामनायखौ बि रंजालि बैसागु बा बैसागु मोसानायफोरावथ' बेफोर दामजुखौ बांद्रायथ' नुनो मोना होमब्लाबो एसे एनैखौ जोङो दासिमबो दङ आरो जोंनि गामि गामि ओनसोलाव बांसिन जोङो खामखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि दामजुफोर बाहायो ओरैनो बांसिन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां दा ओ जोंनि ओनसोलावबो जेरै ओ बर' हारि हिस साबै जोङो ओ बर' हारि हिसाबै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि दामजु फोर जेरै खाम ज था सिफ फुं सि सेरजा गंगोना बेफोर दामजुफोरखौ खौनो जोंनि ओनसोलावबो दामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों थां दा बेफोर दामजुफोरखौ दाम लानानैनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा रंजा जा बाजा जेरै बैसागु फोरबो ओ जोंनि ओ जायखिजाया हाबा बा ओ बायदिसिना रंजाथाइ फोरबोफोराव जों जोङो बेफोर दामजुफोरखौनो लाना नै ज' ज'यै बर' हारि फोरा जोंना रंजालायो मोसा लायो मुसुर लायो दा बेफोर दामजुफोरखौ बाहायनानैनो जोंनि ओ बे ओनसोलनि सुबुंफोरा रंजानाय जायो रंजानाय लायो बा रंजानाय जायो सिफुं सुग्राया ओ सिफुंखौ सु सुनानै सासे सिफु सिफुं सुग्राया मा ओ गावनि जिउ खौ खुंनो हायो। खाम दामनानै खासे खाम दामग्रायाबो गावनि जिउखौ खौ खुंनो हायो बेबायदिनो बे दामजुफोरखौ माने दामनो रों रोङोब्लाथाय सोलोंनानै लायोब्लाथाय गावनि जिउ खुंनायनि राहा सि हिसाबै जोङो बे दामजु दामनायफोरखौ जोङो लानो हायो नों थां
औ नंगौ नोंथां औ नोंथांजों आङो दामग्रा-देग्रानि बागै बा माबायदि बानायो दामग्रा-देग्राखौ बेफोरनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोन। बाय आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंना। समा जानानै फैबाय। जों बेखिनियावनो दोन। थनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।